हेलौ।
औ।
खोनादों।
औ खोनादों।
दा जों मबाइलनि बागै जिहेथु राय्लायनो नागिरदों गिबियावनो नोंथाङा मा मबाइल बाहायो स्क्रिन टाच ना किपेड?
आंथ स्क्रिन टासखौनो बाहायनाय जायो। नोंथाङा।
आंनाबो बेनो।
एन्ड्रइड ना आइफन जाखो नोंना?
एन्ड्रइड।
आंनाबो एनड्रयडानो।
औ। बेनि
नोंथाङा फन नायनो मोजां मोनो ना?
फनखौलाय बिदि नायनाय थाङो ओं दानिया गासिबो गासिबो बुुस थुयावनो आरो फनाव नो मोनजोबो नालाय जायखि जायाखौनो खालि नेटवर्कल मोजां थानांगौ।
औ बेनोथ जाहैबाय
नांगौखिनि जेसेबां दं गासिखौबो मोनजोबनो जेनेबा नों माबाफोर भिडि नायनोबाबो सोरखौबा कल खालामनायानो जा भिडिअ कल खालामनाय सोरखौबा मेसेज हरनाय बा बिदिनो दानिया ओ फैसानि बेलायावबो जेनेबा मा होनो नोङो सोरनोबा फैसा होनोबा बा दखानावबो नों होनो गोनांबा नों डाइरेक्टनो फनजों होखानो हायो। बेंक बेंकआवबो जुदि नोङो ट्रेन्सफार खालामनोबा जेनेबा डाइरेक्ट सिगांनि बायदि जोङो बेंकआव थांनानै फैसाखौ जमा होआलासे केस हिसाबै जमा होआलासिनो जोङो मबाइलजों दडाइरेक्ट बेंकआव ट्रेन्सफार बिदि खालामना होनो हायो।
औ नंगौथ माने फना जोंनि जिउखौ सुबुंनि मानसिफोरनि जिउखौ गुरै बानायदों आरो।
औ
आरो जोङो बिदिनो लामाफोराव थांबाबो केस रोगालायनो जाला केस बाथ एसे दिग्दारानो जायो होनजायो। माने मालाबा केसफोरा जियोबोनो दोनबाय थाबोला
बेबो नंगौ थेवब्लाबो जेनेबा ओ बिदि होननानै फन मबाइलनि सायावनो सोनारनानै थायोब्लाबो जाया जेनेबा मालाबाफोर बिदिनो लामा सामायावनो जा मबाइला बोरैबाब्ला गोमाब्लाङो बा सोरबा सिखाव खावनानै लाङो बिदि टाइमाव गोब्राब जायो आरो
औ बेथ नंगौ माने गासैखौबो जों मबाइलावनो डिपेनडेन्टबो जानो हाया आरो। आरो जोङो बेफोर फैसानि बेलाखौ गारनानैबो आरो गुबुन गुबुन बेलायाव जोबोद मोजां होनजायो फनआ माने फननि गेजेरजों जोङो अनलाइन कर्सफोर सोलोंनो हायो जेजों जोङो गोदान गोदान न नलेज आरो गियान मोननो हायो रोंगौथिखौ मोननो हायो
दानि जुगावथ' इउटुबावनो जिस बेसेबां भिडिअ नांगौ नोंनो सोलोंनायनिनो जा फरायनायनिनो जा बा ओंखाम संनायनि मायबा मोनसे रेसिपि बा नोङो आबाद मावनायनिनो नोंनो मायबा मोनसे ओ नांगौ आइदिया बेफोरखौ नों गासिखौबो मोनजोबनो हायो
औ बेथ' नंगौ आरो फननि गेजेरजों जोङो मोसानो गिर गायनो गिर रोजाबनो आरो मिउजिक दामनो बेफोरखौबो जों सोलोंनो हायो आरो आं सानो फननि बांसिन मुलाम्फायानो जाबाय जोङो न'निफ्राय गोजानाव थाबाबो जोङो ननि सुबङारिफोरजों जोङो कानेकसनाव थानो हायो आरो
औ
आरो फनल' नङा जोबोद बिदिनो गोबां डेबलप जाबाय दायो जों जोनोमनिफ्राय दासिम नुनो मोननाय बायदिब्ला आरो नोंथाङा माखो माखो बांसिनै डेबलप जानाय मोनदों नोंङो जोनोमनिफ्राय द दासिम नुबोजोनाय बुस्थुनिफ्राय
बेनि बेफोरनि गेजेराव फन बेनिफ्राय जा बेलेग गुबुन टेक्नलजिफोर दं मा होनो सोलोंथाइनि बेलायाव बाहायनो हानाय बा ओ मेडिकेल दा बेनि बेलायाव बाह बाहायनो हानाय गोबां जौगाबाय दा दानिया जेनेबा ए आइ एम एल बेफोरबो फैबाय नालाय बेफोरनि गेजेरजों जोङो गोबां हेफाजाब मोननो हादों आरोना सुबुंनि जेनेबा मानसिनि जेसि बांद्राय खामानि मावनो गोनां बेखौ एसे खमायना होनो हानाय बायदि जादों आरो जिहेथु ए आइमेल बेफोर गासैखौबो मावनानै होनो हायो नालाय
औ आरो जोङो गिदिर गिदिर खिथाब बाय ओ खिथाबखौ जोङो रोगानो गोनां जायाखै आरो बेफोरखौ जों सब फन बा टेब्लेटफोरावनो सोना लानो हायो
औ
पि दि एफ फोरखौहाय आरो आं सानदों ट्रान्सपर्टेसनावबो जोब जोबोद डेभलप जादों होननानै औ जौगाबाय जेरै एरप्लेन बेफोरो जोंखौ गुबुन हादोरावबो ओ सानसेयावनो सहैहोनो हायो माब्लाथो सि गाङाव जोङो खोनानो मोनोमोन जे गुबुन हादोराव थांनो थाखाय मास मोनफा गाहाम नाङोमोन होनना
बे नंगौ जेने आथिखालाव मा होनो जेनेबा हरखाब इमारजेन्सि जानाय टाइमाव नों बबेबा दाबसे जायगायाव दं बबेबा गुबुन दाबसे जायगायाव थांनांगौ बिदियाव माने बे माहोनो एरप्लेनफोरा गोबां हेफाजा जाबोदों आरो रां ओ राङा एसे बुरजा जायो टिकेटनि खरसाया थेवब्लाबो बे इमारजेन्सि टाइमाव नालाय बेखिनि टाइमाव गोबां हेल्प खालामो आरो
औ आरो आं सानो टेक्नलजिया संनाय खुरनायावबो जोबोद हेफाजाब खालामदों सिगाङावथ' जों बांसिनै बनखौसो बाहायनाय जायोमोन नाथाय दाथ' जों गेस एबा इलेक्ट्रिजों इलेक्ट्रिक ट्रिजों इन्डाक्सनफोरजों जों संनो हायोसै जाय नि गेजेरजों बिफां लाइफाङा बासिदों आरो दानजानायनिफ्राय
ओ जेनेबा सोरबा सोरबा हारसिं थाहैनायफोरा खायसे जाहोनाव ननिफ्राय गोजानाव थाहैनाय हारसिं थानो गोनां जानाय जायफोर संनो खुरनो मोजाङै हाया रोङा बा ओ टाइम ओ मोना बिदि सुबुंफोरनि थाखायबो संनाय खुरनाया इजि जादों जे ओरैबायदि एयार फ्रायार बायदिसिनाफोराव दोनना होबानो जेरैबायदि हारसिंनो संनाया जा जालाङो नालाय
औ माने समजों लोगोसे जायो आरो सम जोंनि समफोरा वेस्ट जाया
मा-मा होन मा होनदों
जोंनि सम माने जोंनि टाइमा वेस्ट जाया थाबनो जायोना बेफोरजों जोङो संबाला
ओम
आरो जेरैहाय जों नुनो मोनो इयारफन बेफोरबो होनजायो मोजां मानो होनब्ला जोङो लाइब्रेरिफोराव मालाबा लेखा फरायनो थाङोना अब्ला जोङो दानियावथ जोङो दानि जोङो बांसिनै इन्टारनेटनि गेजेरजों जों फरायो जेरै इउटुब भिडिअ बेखौथ' जोङो गोसा गोसायै नायनो हायाना ओ लाइब्रेरिफोराव स आं सानो इयारफनफोरा जोबोद मोनसे मुल्य गोनां टेक्नलजिनि जोंनि गेजेरजों बानायजानाय बुस्तु होननानै
नंगौ।
नों नोंथाङा मा सानो?
आंबो बेखौनो सानो गोबां हेफाजाब होयो आरोना गुग लाइक गुबुनखौ गुबुना जाहाथे डिर्स्टाब जाया। नों-नों-नोंनिबो जेबो डिस्टार्ब जाया। नोंनिबो हेल्प जायो बिदि जाहैयो आरो।
औ आरो दानि जुगाव जों नुनो मोनो सलार सिस्टेमखौ जों नुनो मोनो। जायया सानावहाय साननिफ्राय साननि समाव साननिफ्राय इनारजिखौ लानानै मोनावहाय लाइट फोजोङो। लामाफोराव नुनो मोनोना दानिया सलार लाइट। जाय जायाव जोङो कानेक्सन नङैलाया डाइरेक्ट सलार बे सिलिकन प्लेटजोंनो जायो। नोंथाङा दायो नायोब्ला मबे फिल्डआव टेक्नलजिया बांसिन जौगादों होनना सानो
टेक्नलजिया
औ। आंथ' सानो इन्टारनेटनि बेला एबा ओ मानसिनि मेलेमखौ मिमिक खालामनाय बा लाइक दायो जों नुनो मोनोना आर्टिफिसियेल इन्टिलिजेन्स जायहा मानसिनि साननायफोरखौहाय सोलोंनानै बिसोरो कपि खालामो आं बेखौ सानो आरो नोंथाङा मा सानो?
आंबो बेखौनो सानो।
औ।
दे बिदिब्ला दोनथ'नोसै।
औ दे।